बाय बिदिनो नोंथांजों मोननैसो बाथ्रा रायलाय बावनाय जाबाय नोंथां औ उसुबिदा गैथ'याबा रायलाय जागोना नोंथां
अ जेबो नङा नोंथां रायलायनो हागोन आरो नोंथाङा मा सावरायनो नागिरदों सावरायनो हागोन
जों बुहुमावथ' मानसि माहारि महरै मानसि फोरल' थाया जेनेबा जिब जुनार बेबायदि थायो जिब जुनार दा आं रायलायनो सानदों जिब जुनारफोरनि सायावहाय फंनैसो माबायदि बिसोरो मा मा दङ बेनिफ्राय ओ माबोरै मानसिदो थानाय बाहेरायाव थानाय हाग्रायाव थानाय बे बिफोरनि बागै रायलायनो मोन जों
औ नोंथां औ औ औ रायलायनो हागोन
गिबियावनो रायलायनो सानबाय ओ न'आव फिसिजानाय जुनारनि बागै जुनारा जाहैबाय मोसौ बोरमा
औ
जाहैबाय दगा बेबायदि न'आव फिसि जानाय जाहैबाय
औ औ
हाग्रानि जुनार बेफोरो जाहैबाय मोसा सिंह ओम गराइ मैदेर बेफोरो हाग्रानि जाहैबाय आरोना
औ औ
फिसिनाय जुनारफोरा मोसौनि जायगायाव जेनबा मोसौ बोरमा जाग्राफोरा जाहैबाय मोसौ बोरमाया जाबय बाय बेखिनिया आरो दग हिसाबै सैमाया बेनो मानसिफोरा जेखौ जायो जेरैहाय ओंखाम
औ नोंथां
फोरा मोसा बेफोर बेदर जायो जेनेबा बै मै जाबाय बेनिखायनो जाय फिसा फिसा गावसोरनिख्रुइ फिसा फिसा जुनारफोरखौ जानाय नुयो आरो आङो।
औ औ नोंथां औ
जोंहा ओ जुनारसालि दङ जेनेबा बेफोर जुनारफोरनि खाथियावथ' मानसिया थां औ बेफोरखौ बयबो नायनो थाङो आरो दाबसे जायगानिफ्रायबो नायनो फैयो होनना खोनादों आङो
औ औ नायनो फैयो नोंथां
ओमफाय नोंथाङाबो खानाफोराव थांफेरबायबा मा एनिमेल्सफोरखौ फोरमायनो हागोनमोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां माने जोङो सिरियाखानायाव थाङो होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो जिबौ जिबौ ओमफ्राय मोसा नुनो मोनो सिंह आरो जेराव एनजर बेला थि बेफोरखौबो नुनाय जायो आरो आरो गलेर आरो मा गलेर गराइ बेफोरखौबो नुनाय बे बेफोर गासैखौबो नुनाय जायो आरो आरो माखासे गिदिर गिदिर माने दस्रा दस्रा बेफोरबायदि जुननि जिब जुनारखौबो नुनाय जायो गिदिरखौबो नुनाय जायो फिसाखौबो नुनाय जायो माने बायदि रोखोमनि जिब जुनार दोनो आरो ना दोननो बायदिसिना जिब जुनार मा रोखोमनि नायनो नोङो बेयाव सिरियाखानायाव थांब्ला नोङो गासैखौबो नोङो नुनो मोनगोन आरो जोङो बुहुमाव ओ गसाइया बे ओ जिब जुनारखौ सोरजिना हरनायाबो माने मोजां मोनो आरो बे जिब जुनार थाबोला मोजां मोजां मोनो गोसोफोरखौ जेराव जोङो न'आव थानायावबो नुनो हायो दाउ अमा मोसौ बेफोरखौ जोङो नुनो हायो आरो ओ बहुद जिब जुनार दं बुहुमावथ'ना जोङो नुजोबनो हाया जोङो मानसिया बेफोरखौ नुनानै बिराद गोजोनग्लायनाय मोनो आरो जोङो बेफोरखौ जोङो जानोबो हायो माने जोङो जिब जुनारखौ माखासे टाइमाव जोङो जायो माने गासैखौबो जोङो जाजोबा जोङो माखासे जायखौ मोजां मोनो बेखौहाय जायो आरो माने फिसा फिसा बुस्थु बांद्राय गेदिरखौबो जाया। जेरै जोङो दाउफोर खौ जानाय जायो बेथ' बेखौ जाबोला मा जायो जोङो मानसिया मानसिनि देहाया माने बिराद ओ हेलदि जायो आरोना भिटामिन्स मोननो थाखाय थाखाय जोङो बे औ भिटामिन्स मोननो थाखाय जोङो जानाय जायो आरो बर'नि ख्रि ओ बर'फ्राथ' माने जेरै अमा जानायाव बिराद माने ओ सिगाङाव दंखायो गोदोनिफ्रायनो आवगायबोनायखा बुहुद आवगायनाय आरोना अमा जानायाव बर'फोरा जेरै जोङो अमाखौ जानो हायो ओमफ्रा अनला जोंबो जानो हायो अमाखौ माने गासैजोंबो जाजायोना अमायाथ' मिलायो जोङो बांसिनै होनोब्ला जोङो बर' हारिया जोङो अमा जायो जिब जुनारफोरनि मादावहाय बांसिन जानो हायो आरो जोङो जानायजोंल' नङा जोङो माब्लाबा बिसोरखौ माने जोङो फिसिनांगौ अननांगौ बिसोरखौ आरोना। जेबो माने जानो नाङा माने एसे बिसोरनि थांना थानायखौबो माने मोजाङै खालामनांगौ जोङो बिसोरनो सम स टाइमावनो जाग्रा मुवा होनांगौ जेन' गांखांनानै थायैफोरबायदि बिसोरो आरो नोंथाङा माबाफोर होनबावनो गोसो दं नामा?
औ आं बुंनो सानो जेनेबा न'आव फिसिजानाय जाग्रा जुनारफोरा जेरैहाय बे दाउआनो गेलैबाय। हांसो गोलैबाय अमा गोलैबाय। औ। बिनि मादाव ओ जोंनि बर'नि बयनिख्रुइ फेभारेटसिन गोथावसिन बेदरा जाहैबाय जोंनादों जायखौ बर जायो जोंना बिनो अमाया थ' अमाखौबो बिदिनो गोबां रोखोम मैगं थाइगं होनना संनो हायो जेरै औवा मेवाइजदोबो संजायो बेनिफ्राय नारजिदो संजाबाय मैथादोबो बेनिफाय बिलाथिफोरजों संजायो बेफोरजों संबा बांसिन गोथाव जायो बेनिफ्राय आलुबो होनाय जायो।
औ औ नोंथां।
औ ओमफ्राय जोंना बिदि जाहैबाय दाउ लकेल बे लकेल फोरखौबो नायांगौ जायो बे लकेला
औ औ
ओफाय लोमजाबा साबा जों सनानै जुइस बानायनानै संनो हायो दाउ फिसाफोरखौ मानदे जायो ओ गोबां दं
औ सावस्रिया मोजां जायो जोंनिया
मोजां जायो उम थानाया
औ जोंना फोराबो मैफोरनिफ्राय बैफोरनि मैयाबो गोबां सुबिदा होयो जोंनो जेरैहाय ओ मैनि गंङाथ गोबां दाम गोसा जायो होननानै खोनादों आंङो ओरैनो
नंगौ नोंथां नंगौ
फिसिजानायफोरनियाबो जेनेबा मोसौ बोरमा दा अमा बेफोरखौ फिसिनानै फ्राय जोङो नखरफोरावहाय फ्राय गोबां रां खामाय हायो फाननानैहाय जों रां मोननो हायो औ आस ओ गोसोआ गोबोरखि इसनिफ्राय गोबोरखि मोनो फाय जेराव बिफां लाइफांफोरनो मैगं थाइगं गायनो बेफोराव गोबां सुबिदा होयो जेरै फोथारफोरावबो माइ गायनायावबो सुबिदा जाया हासार महरै बेबायनो बेनिफ्राय नोंथांनाव बुंनो गोनां दंबावोमोन नामा माबाफोर
आं बुंनो गोनाङाव बारा गैलियानो होनजायो जोंहा दाउ अमा आमफ्राय मोसौ बोरमा बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरो न'हाय जेनेबा जायफोरा बिनि थाखाय माने हेफाजाब होयो आरो मोसौआथ' बे माबायाव हेफाजाब होयो ना
आमफाय
ओ माइ गायनाय समाव हेफाजाब होयो हालेवनो थाखाय आ रो ओ ओ मैगं थाइगं गायनाय बेफोराव बिराद हेफाजाब होयो ना?
बेनि थाखायनो मोसौखौबो लानाय जायो आरो जोंनिया बेनोसै आरो जोंनियाव दं आ सैमा माउज बेफोरखौबो लानाय जायो आरो जे न' नेनो थाखाय
औ
नों नों- नोंथांमोननियाबो लायो जानांगौ ना?
अननानैबो फिसिनाय जायो
औ औ
स' जोंनिया समबो जाबाय नोंथां लाखिथ'नोसै नामा औ।
दे गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिम। देह देह।
औ।
अके।